हेलौ नोंथां अ नोंथां मा खालामगासिनो दंलै दामानिलाय नोंथां।
नै ओरैनो दंलागासिनो नोंथां माथो खालामनो गायनाय फुनायबो गैला माथो जोब जोब्बाय ओरैनो दङ बेखारसै आरो
बे समाव एकदमबारे फ्रि जायोना नोंथां गायनाय फुनाय जोब्बाथाय एकदमबारे माबा मोनसे। बारग'नाय मोनलाय लायो आरोना बिदिबाथाय औ औ माथो होनबावनो आरो। खस्थ'आबोथ' खस्थ' जाखायो नोंथां गायनाय फुनायावथ'।
खस्थ' जायो नोंथां गायनाय फुनायाव बिराद खस्थ' माथो होनो दायो रेस्ट लानांसिगोन बिदि थांगासिनो खामानिखौ मावजायाना नोंथां गायखा
औ औ औ औ औ औ नोंथां। साननैसो उनाव जागायफिनजायो आरोना नोंथां बेदिनो दाथ' जों जुलाइ दान मोनसेखौ जों जिरायनो हायो नोंथां।
औ जिरायनो हायो जिरायनांसिगोन बोरैथ' एफाबा आं खामानि मावबाय थोब्रा नोंथां।
बेब मावख्रुबथाबबाय थानथ' देहा जोङो थिनाना नोंथां औ औ। बेफोरनि सायाव देहाखौ नायनानै एसे नोजोरबो जायो आरो ना नोंथां मावनाय दांनायफ्रा औ औ नोंथां जोंहा जानाय लोंनायफ्रावो एसे गोग्गोमै जाखायोबो नोंथां बिफोरावसो बेनि थाखायसो जोंहा एसे एनै थावरै थागासि दं आरो नोंलाय
औ औ औ माथो होनबावनो नोंथां बिदिनोसै। खामानि दामानिफ्रालाय सानफ्रामबो दंबो जाबाय थायो मावबानो ओंखारो नोंथां।
औ खामानियाथ' होजोबा नोंथां ओमफ्राय नोंथां खेथि द्राइभार। मा मा मावलांनो सानलनायखो गोरान खेथिफ्रा।
नोंथां आं एबार बानलुखौनो बा बिगासो गायनो सानदों आरो ना ओमफायो बिदिनो एसे मा होनो बिदिनो सबायबिमा बायदिसिना बिदिनो न'आव जानाय मैगं थाइगंफोर गायनो सानदों आरो ना मानो होनबा जों बायना जानो हालालै नां जोंथिं माने मैगं थाइगंनि दामफ्रा माने ओ जोंब्लाव जोबबाय औ आरो मोजां उम मैगं-थाइगंबो मोनजालाना मुलि होनायफोरखौसो मोनजासै
औ औ नोंथां।
औ थाब-थाब बेमार जायो माथो दाना नोंथां देहाफ्राबो माथो नोरजिया जालांजोबबाय। मुलि होनाय मैगं थायो मैगं जायो जायो।
औ औ मैगं-थाइगंनि मेडिसिनखौ माने मानसियासो जायो नालाय नोंथां औ नोंथां बे बेफोरनि थाखायनो एसे माने हायोबा गाव गावनो मावना जानायखौ मावनायखौ गावनो जानांगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नों
गावनि मावनायखौ माने गाव मिथियो नालाय नोंथां माने गुबुन मावनायफोरखौथ' जों मिथिला। आरो खोन्थानोबोथ' मालाया लाजिगोन खोन्थादों माने हा बांद्राय बिबांनि मेडिसिन बाहायनायफोरखौथ' जों जाबाथ' जोंथ' जाखायो नोंथां पिकआथ' जाखागोन नोंजों
औ नगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओंखायनो जोङो एसे-एनै माने गाव मावनायखौनो लानांगौमोन आरोना नोंथां। औ। थ समफ्रथ' दा बिदिनो बयहाबो बिनो एसे-एनै मेलेम जा बाहायलायनानै गावबागाव जोथोन लायो माबायो गायलायो मालफोरखौ ओमफ्रायनो बेफोर बायदिनो मेडिसिनफोर बांद्रायबायनायाव जाहा सुबुंफ्रानो खस्थ' जायो आरोना नोंथां गाव गावनो औ औ औ। नोंथां ओंखायनो मोजाङै सालायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ बेमार-आजारफ्राबो माथो आथिखालाव बिराद जानो हमबाय नोंथां मैगं-थाइगं मुलि होनाय जानायनिफ्रायसो जाखो ना माखौ हमनो हाला माथो। नोंथां
औ औ बुंनो थाङोबाथ' नोंथां जों मैगं-थाइगंखौनो हमनांगोन हासारानो बारा जाबाय माने मेडिसिनफोरफोरा बारा जाबाय नालाय नोंथां औ ओंखायनो नोंथां हायोबाथ' गावनो मावनानै गावनो जाथारनांगौ आरो ना नोंथां बेनिखौथनो बुंगोन आंथ'। औ औ।
उफाय गैलाना आथिखालावहाय मुलि होआबानो माथो मैगं थाइगंफ्राबो मोजां जानायखौ नुला गासिबो माथो एम्फौ सुनायखौसो नुसै जोंलाय।
औ नोंथां नंगौ खोथायाबोथ' बेबो नंगौ नोंथां। माने राहाफ्रानो बोरैबा गोथैसो ओं ओं नोंथां मा मावनो मा मावनो बोरैबा मावैनो साब सिन बोरैबा मावनांगौबो जायो नोंथां फैसानिफोरनि आंखालाव बेफोरनोसै आरो ना नोंथां। ओमफाय दा नोंथां फ्रिफोर जाबाय बायगोन नामा नोंथाङा दा?
फ्रियाथ' फ्रियानो आङो नोंथां।
अ। बिदिब्ला नोंथां माबा मोनसे टपिकफोरनि सायाव सावरायलायनो हागोन नामा जों दसे?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आं नैबे टपिकखौ सोंनो लुबैदों मोने ओ जोंहा माने मिथिंगायारि सम्फदनि थाखाय सम्फदा जोंनो सुबुं बुंफोरनो मा मा राहा होयो ओमफ्राय मेनेबा मा मा मोनो जों मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय? बिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां माबोरै हेफाजाब होयो बेनि बागै
औ हागोन दे हागोन ओं जोंहा औ औ जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों साफ्रोमबो मा होनो मानसि सुबुं माहारिफ्रा मा मिथिंगायारि सम्पदनि सायावसो सोनारनानै जिउ खुङो आरो जों बुंनो थाङोब्ला बे जों मा होनो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं-थाइगं जिखुनु जों मावनाय मैगं-थाइगङानो जाया मानो बेफोरो माने गासिबो माने मिथिंगायारि सम्पदखौनो होनना बुंनांगोन जोङो। मानो होनोब्ला जों मैगं-थाइगंफोरखौबो माने मिथिंगानिफ्रायसो मोननाय जायो आरो। बे माबाखौ मा होनो मैगं थाइगंफोरखौबो माने मिथिंगायासो सोमजिहोदों आरो। मिथिंगा गैयाबा माने बेफोरबो सोमजिनाय नोङा आरो। ओरैनो जों मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जों खैला बायदिसिना ना बैफोरखौबो माने बुंनो हायो जेरै बिफां-लाइफां हाग्रा-बंग्रा बैफोर माने गासिबो मिथिंगाया सोरजिनाय आरो। खोनादों ना नोंथां औ औ। मानसि एबा सुबुं माहारिया माने मिथिंगायारि सम्फदनि सायावनो सोनारनानै माने जिउ खुङो आरो आथिखाल मुगायाव आथिखाल मुगायाव माने गोदोनिफायनो जिउ खुङो आरो बिसोरो मा मानसिफ्रा मिथिंगानि बिखायावनो थानानै बिसोरो मा आबाद बायदि बिदिनो बायदिसिना खामानि-दामानि आबाद बायदि जिब-जुनारफोरखौ माने मैहुर खालामनानै बायदिफोरखौ माने इदिनो खालामनानै बिसोर माने जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो आथिखाल नुगासिनो दासिमबो दाब-दाब जायगायाव जों नुनो मोनो मि मिथिंगानि सायाव सोनारनानै माने जिउ खुंनायखौ माने बै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायखिजाया माने मुवा-बेसादफोरखौनो मा होनोमो मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बिफां-लाइफां जिब जुनार हाग्रा-बंग्रा गासिबो माने मिथिंगायारि सम्पदाव गोगलैजोबो होनना जों बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जों बिफांफोर खौहाय जोंनो मा बांसिन माने नांगौ खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै जों बन हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो न'- बां लुनो थाखायबो जोंहा बिफां- लाइफांखौहाय जोंहा बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा मा माखासे बिफांफोरखौ जों माने दंफां-लाइफांफोरखौ आदार हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरो जेरै जों हाग्रानिफ्राय मोननाय बुंनो थाङोब्ला दिंखिया बैफोरबो माने मिथिंगायारि मैगं आरो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय मैगं आरो फिथाइ-सामथाइफोरनि बेलायावबो गोबां दङ' आरो नामखौ लाजोबब्ला बैफोर माने मिथिंगायारिजों सोमोन्दो थानाय आरो मिथिंगाया सोरजिनाय आरो मिथिंगायारि सम्पद। बेखौनो माने जों मा जिउ खुंनायाव माने सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों बाहायबाय थायो आरो। आरो जों सुबुं माहारिया बांसिनानो मिथिं मिथिंगानि सायाव सोनारनानै माने जि-जिउ खुंग्राखा। बिनिखायनो माने जोङो। मिथिंगानि सायाव सोनारनानै दासिमबो माने रायजो जागासिनो आरो। रायजोआ जाखानांगोन नोंथां मिथिंगानि सायावनो थिननानै मानो होनोब्ला जों मिथिंगायासो माने सुबुं माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुङो। जेरै जों माइ आबादखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा मिथिंगायाव मावनाय आबाद बियो। मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननायखायसो माने बे आबादाहाय माने मिथिंगाया मोजां रोखोमनि बानायनायखायसो बियो माने सोमजिदों आरो बिनिखायनो जोङो बेखौहाय माने मिथिंगायारि आबाद मुं हिसाबै बुंनाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा मा गोबां दङ' आरो खैलाफोर खैलाफोरखौहाय जोंहा माखासे मा होनो गारि सालायनायावबो गोदोनि स समाव बाहायनाय जादों आरो बेबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हारसिङै सोरजिनाय मिथिंगानिफ्राय सुनै अन्थाइखौबो बुंनो थाङोब्ला बे माखासे मा मिथिंगायारि सम्पद जों बेखौ माने गोरलैयै मा होनो मोननो हायो आरो मिथिंगानिफ्राय बेखौ माने मानसिफोर बानायनाय नोङा आरो। आरो जों मिथिखागौ जायफोर मुवा बेसादखौ मानसिया बानायनाय बियो माने मिथिंगायारि सम्पद नङा आरो बियो मा सुबुं माहारिया बानायनाय सम्पद। थु आरो जों सुबुं माहारिया बानायनाय सम्फदा मानि मिथिंगायारि लिसावहाय गोलैया आरो माने बियो मा मान मानसिया बानायनाय लिसाव गोलैयो आरो मानसिया बानायनाय होनोब्लाथ' जोंहा जों नुनो मोनो जायफोर खौ मिथिंगाया सोमजियाखै बेखौ बेनो मा मानसिया बानायनाय सम्फद आरो। मिथिंगायारि बानायनाय होनोब्लाथ' जोङो बे हाजो-हाला हाग्रा-बंग्रा दैमा-दैसा गासिबो मिथिंगायारि सम्पद आरो जेरै मिथिंगायारि सम्पद होनब्ला जों दैखौ माने गुबैयै रायखांग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जों दै गैयाबा थांनानै थानो हाया आरो बार फोराबो माखासे मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय आरो। जों बारखौहाय मा हां महरै बोनानै लानानै माने मिथिंगायावहाय दिनैसिम माने मोजां रोखोमै एबा मोजां बाबै माने थांनानै थानो जों नुनो मोनदों आरो ना आथिखाल मुगासिमबो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गोबां सुबुं माहारिया माने सोनारनानै दङ' आरो मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव जोङो मिथिंगायारि सम्पदखौ संरैखाथि थि होनांगौवा माने जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो। मानो होनोब्ला जों मिथिंगानि सायाव सोनारनानैसै दिनैसिम बेबायदि थांनानै दङ' आरो मिथिंगायानिफ्राय मोननाय मुवा- बेसादफोरखौ माने जों ला बजबना लानानै दं आरो जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जों बन बुङोब्ला बनजोंहाय जों ओंखाम-ओंख्रि संनानै जायो। गोदोनि समावथ' जोंना गेस गैयाम ओंखायनो मानफ्रा मा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोदों आरो बेबायदि नो बनजोंहाय ओंखाम ओंख्रि संनानै बिसोरो आथिखाल मुगासिमबो राय जो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो ओरैनो ससे बुंनो हागोन नामा मिथिंगानि सायाव
औ नोंथां बुंनो हागोन औ। आं नोंथांनो फोरमायनो एसे मिथिंगायारि सम्पदनि बागै आरोना नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनि सा सायावनो जोङा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि सम्पदानो जों सुबुं माहारिनो गासैखौबो होयो। माने दा जों जात जा गारिफोरजों जों थांलाय- फैलाय खालामो बैफोर गारिफ्रा माजों खारो जे जोंहा पेट्रल, डिजेल थावफोरजोंसो खारो नोंथां।
औ औ।
जोंहा बेफोर डिजेल थावफोरा जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोंहा जावनानै मोननाय। जोंहा बेफोर थावजोंखौ थाव खौसो जोंहा सोदांनानै जोङो बेफोर गारिफोरखौ जों सालायनो हायो आरो गारि फ्राबो बेफोर बायदि थाव नङाबा खारला दानि जुगाव गंफा गंनै ओंखारबाय इलेक्ट्रिक गारिनि।
औ औ औ।
ओ जोंहा इलेक्ट्रिकआवबोथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारिसै जोंहा दै आरिनि फ्रायसो जों इलेक्ट्रिकखौ जों मोननो हायो ओ बेफोराव माखासे प्रसेसफोर बाहायनानै जों दै दै बाज्रुमफोरनिफ्राय जों इलेक्ट्रिकखौ जों मोननो हायो आरो ना कारेन्ट आरिखौ। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा खैला आरिफ्राथ' जोंहा गोदो बांसिन बाहायोमोन।
औ औ औ।
उम जोंहा जा मिथिंगानिफ्राय जों खैला आरिखौ मोनो। बे खैलारिया जोंहा गोदो ओ ट्रेन आरि खारनायाव जोंहा हे हेफाजाब होयोमोन मानो होनोबा जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा ट्रेन खारनो थाखाय जोहा थावफोरखौ जोहा जावखांनानै मोननो खममोन नोंथां ओ बिनिखायनो जोङो खैला सावनानै जोङो ओ ट्रेन एबा रेलगारि सालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन बिनि जाउनावनो जोंहा गोदोनि जा ट्रेनमोन बियो बांसिन बिबांनि उखुन्दै खुनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। आरो माखासे मिथिंगायारि अ आबहावायारि
औ।
जिनिस माखासेफ्राथ' जोंनो गोबां मददखौनो होखायो। जोंहा बारहावा बारहावाफ्राबो जोंनो सानफ्रोमबोनि हां थानाय हां लाना बोनायफोराव जोंनो मदद होयो आरो ना नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंना स समाबो जानानै थांबाय दोनथ'लायसै खोमाना नोंथां?